औ
हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों जों दा दोरोङारि औ।
दे बुंलाय।
नंगौ नोंथां।
खोनादों नोंथां।
दोरोङारि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना हायो नामा?
जागोन नोंथां। जोंनि दोरोङारि जानाय होननानै बुङोब्ला जों अनला खारै आरो ओ मैथा ओंख्रै सामु बायदिफोरखौ मुंख'नो हा हायो। जों अनला खारै खौ उम अन गुन्दैनिफ्राय बानायनाय जायो माइरं माइरंखौ देनानै जों अनला खारिखौ बानायनाय जायो। आरो अनला खारै संनो थाखाय जोङो खारैनि गोनांथि जायो। उम बे खारैखो जों थालिर फस्ला एबा थालिर बिफांनिफ्राय जिरनानै बेखौ फोराननानै सावनानै बिनि हांगार बेखौ जों बिदै दिहुननायायो बेनि ओमफ्राय जोङो अनला खारैखौ संनाय जायो नोंथांमोननि सोरबो बेबायदिनो अनला खारैखो सङो नामा?
खारैखौ बेफोरबायदिनो संनाय जायो।
नंगौ नोंथां।
औ नंगौ।
आरोबाव अनला खारैनि अनगायै गुबुन ओंख्रिफोर दंबावो। नोंथांमोननि ओनसोलाव आरोबाव गुबुन ओंख्रि मा मा जाबावो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलावबो अनला खारिनि अनगायै आरो गुबुन गुबुन ओंख्रिफोर जाबावो जेरै जोङो नारजि ओंख्रि नारजि ओंख्रि सि साम' ओंख्रि। नाफाम ओंख्रि
नंगौ नोंथां। जोंनि ओनसोलबो नोंथांमोननि बादियैनो जानाय जायो।
औ औ आरो नारजिख्रुय- जानायनि नारजि ओंख्रिनि सायाव एसे फोरमायना होनो नागिरदों नारजि ओंख्रि खौ जोङो ओ फाथो बिफां एबा बे फाथोखौ फोराननानै बेनिफ्राय नारजि बानायनाय जायो। बेे नारजि खौ जोङो गोबां रोखोमै जानो हायो जेनेबा अमाजों नाजों नाफामजों बेफोरबायदि जानाय जायो नार्जिखौ
नंगौ नोंथां
नारजि ओंख्रिखौ माबायदि सङो नोंथाङा एसे फोरमायनानै हो? खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां ओ नारजि खौ गिबियाव जोङो दैयाव सोमनांगौ नानै लानाय जायो। बेनि ओमफ्राय बिनि दैखौ सुखांनानै ओ खारैजों खारैजों रहायनानै संनाय जायो। नारजिखौ जों अमा बेदर बा नाफोरजोंबो संनानै जानाय जायो।
औ
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबादिनो जायोना?
औ
नारजि जि ओंख्रिया जोंनि नारजि ओंख्रिया जोंनि समाजजों उम एंगारनो हायो मोनसे सोमोन्दो दङ। जे रै- सासे मा सुबुङा रुंसारि जानायनि उनाव बे खौ जोङो सारादु खुंनाय खालि बे नारजि ओंख्रिखौ संना होनायबो जोङो नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां
औ
जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि बायदियैनो ओ नारजि ओंख्रिखौ संनाय जायो।
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव साम' साम'खौ मा मा जायगायाव मोनो होननानै नोंथाङा मिथिगौ? एसे फोरमायनानै होदो
औ साम'खौ जोंनियाव हाखर एबा फुख्रि बिलो बायदिसिना दंग'फोराव थानायखौ जों नुनो मोनो बेनिफ्रायनो खनना लाबोनानै आइजोफोरा न'आव संनानै जाफैयो।
नंगौ नोंथां
बो बेबायदिनो मोननां मोनो जानांगौ
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बो नोंथां मोनख्रि एबा ओ दुब्लिफोराव दंग'फोराव साम'खौ मोननाय जायो।
औ औ
ओंखायनो जोङो आरो बिनि उननि बाहागो खौ दाननाय जों बेखौ सबाय अनला खारै एबा दालिफोरजों संनानै जानाय जायो नोंथांमोननि ओनसो लावबो बेबायदिनो जायो जानांगौ।
औ जोंनियावबो बेफोरबादिनो जायो।
ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ मैथा ओंख्रिखौ गायनो थाखाय ओ खदालजों ओ जावफ्लेनानै गायो ना ट्रेक्टरजों हालेवनानै गायो नोंथाङा ए से फोरमायनानै होदो
जोंनिया थ' जोंनि ओनसोलाव ओ जायफोरा माने बांसिन आबाद खालामगोन मैथानि बिथांमोना
हालेवनानै मैथा फोनाय जायो आरो न'खरफोराव जानो थाखाय एसे एले फोनायफोरा बिदिनो खदालजों खौ फोजोबनो मोनो नोंथांमोननियावबो बेफोरबाय
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बांसिनै गायनाय एबा बाजाराव फाननो थाखाय गायनायफोरा ट्रेक्टरजों हालेवनानै मैथाखौ फोनाय जायो आरो न'खरावल' जानो थाखायब्लाथाय खदालजोंनो जावफ्लेनानै मैथाखौ फोनाय जायो खोनादोंना नोंथां
मैथा ओंख्रिखौ मा-मा रोखोमै जानो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
मैथा ओंख्रिखौ जों नाजोंबो संनानै जानो हायो अमा बेदरजोंबो संनानै जानो हायो आरो ओरैनो बाथोन बानायनानैबो जानो हायो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि बिदियै जायो
औ जोंनियावबो बेफोरबादिनो जायो आरो खायफाया नाफाम होदेरनानैबो जायो
नंगौ नोंथां
औ नोंसोर नोंथांमोननियावबो नाफामजों जानायखौ नुनो मोनो जानांगौ
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो नाफामजों जानायखौ नुनो मोननाय जायो
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव थास' ओंख्रिखौ जानाय नुनो मोनो ना
औ जोंनियाव बो थास' ओंख्रियाव जायो थास'नि आथें बिनि बुगा बिनि बेदर थास'नि गासै बाहागोखौनो जोंनि ओनसोलाव जानायखौ जों नुनो मोनो नोंथांमोननियावबो बि बिदिनो जायो जानांगौ
नोंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो थास'नि थास'नि बिबार थास'नि बिसं थास' आइथिं थास' बेदर बायदि खौ जानाय नुनो मोनो ओ लोगोसेनो थास' बिबारखौ जों अमा बेदर एबा नाफोरजों जानाय जायो आरो थास'खौ जों खारै एबा मैथाफोरजोंबो जानाय जायो नोंथांमोननि लावबो बेबादियैनो जायो जानांगौ
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ थास'नि बेदरखौ ओ माबादियै जायो नोंथाङा एसे बुंनानै होनो हागोन ना
औ नोंथां जोंनियाव थास'नि बेदर खौ खायफाया खारै खायफाया गोखै होनानै जानायखौ जों नुनो मोनो बेनिफ्राय बै थास' बेदरखौ जावनानै बा बोखांनानै लाबोनानै बेखौ खायफाया बिदिनो गोथांङैबो बिनि बिगुरखौ सोयो आरो खायफाया दैयाव रुयो रुनानै बिनि बिगुरखौ गोरलैयैनो बोखारनो हानाय बायदि खालामनानै बेनि उनाव बिखौ
जाय मैथादो संगोन बिसोरो थाव बायदिसिना होनानै एवगोन एवनानै बेखौ संनाय जायो आरो जाय खारै खारदै संगोन बिसोर आरो खारदैजों खारदै होदो होननानै संनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेयाव ओं मैथां ओ थासं ख्रियाव जोंङो हाइजेंखौ बाहायनाय नुनो मोना जाब्रां एबा गंगार दुन्दिया बिदिखौ जों बाहायनानै जानायखौ जों नुनो मोनो
नंगौ नोंथां
औ नंगौ नोंथांमोनावबो बेफोरबायदिनो जायो जानांगौ
नोंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि बायदिनो सोरबाया खारैजों सोरबाया मैथाजों संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरोबाव सोरबाया नाजों एबा बेदरजोंबो थास' बेदरखौ संनानै जानाय जायो बेखौ जोंङो नुनो मोनो जायो
औ जोंनि राय्लायनायखौ बेयावनो एसे दोन्थनोसै नामा?
जागोन नोंथां
औ